हेलौ
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
ओं फ्रि दं
ओम
दे बेरायनायनि सायाव रायलायनोसै आरो ना
औ दे बुंदो
नोंथाङा मा मा जायगा
जोंनाथ' जेनेबा गफुरजों अरुणाचलजों जोंनाथ' नांजाबखानाय नालाय
औ।
ओमफ्राय जेनेबा जोंथ' आरो बिदिनो अरुणाचल जिर'फ्राव इटानगर अरुणाचलफ्राव थ' थांबायानो थायो खाथि नालाय
खाथि जायोना नोंसोरना
उम ओमफ्रायथ' आरो ओरै क'क्राझार बाक्सा बिथिंथ' आरो थांबाय थानायानो जायो ओ ओमफाय ओरैजाय दाखोलो दाखोलनि गोजां बोथोराव थावां थांदों आरो
औ ओं लोगोफोरजो नामा?
ओं
ओ आरो मा मा जायगा बेरायफेरखो?
आरोथ' जेनेबा ओरैनो खाथि खालानि फार्कफोराव थाङो आरो बिद दिनो ओ जेनेबा दाखालिबोथ' बाक्सा थांनायाव नामलांबाव भुटान बिदिनो भुटानाव सौखियाव ओमफाय आरोबाव मानासाव ओमफाय आरो मायबा मायबा फार्कआव लांदों।
ओस आलासि दङबा?
ओं
ओ मायबाफोर जायो नामास आलासि न' न'नि
उम न'नि
औ
नोंथाङालाय आरो मा मा जायगायाव बेरायखो?
जायगायाथ' आं बेफोरबायदि थांफेराखै आरो दा बे लोगोफोरजों स्कुलनिफ्राय सिगां थांनायानो आरो आङो। इनि शिलंफोराव थांबाय ओमफ्राय शिबसागर काजिरङा ओइद तेजपुर बेफोराव थांबाय आरो गुवाहाटिफ्रावथ' आरो थांलाय जाखायो नालाय सम सम खामानिफोरनि उम थाङो आरो
थांनायानो जायैथ' आरो बेयावलाय
ओ
आरो नोंसिनाथ' भुटानावनो थांबाय थायो खोमा
अ आरो उम बेयावथ' थांलाय फैलाय खेबथाम जाखायोआनो जायखियाया थांजाखायोआनो ओरैनो थां खाथि जायो नालाय दसेजों मोनैयो गोसो जाबा थां ब्रबलाबायो उम मानासफोरावबो थांखांबाय मानसखोथ' खाथि जायो नालाय मानास फोराबो सकिफोरावबो औ सौकि दारागाव फ्रावबो थांखांबाय आरो बेरायनोबो नांगौ ना आरो बेसे न'आव थाबाय थानो
ओ बेरायनायजोंबो एसे नलेज मोनो।
अ एसे लाइफआव बेरायनाबोलाय मा आरो मा
होनबाबो स्कुलफोरनि बेरायनो लांनायखौ आङो एसेग्राब गोसो बायदि बेरायनो मोननाय बायद दि मोना आरो इ
औ औ खुनियाथ' जाखायानो गोस सो बायदि जाखाया स्कुलनिफ्राय लांनाया
औ ओंखायनो जों बेरायबाबो स्कुलनियाव थाङा।
औ जों बे स्कुलनियाव गोदो थांनायानो आरो स्कुलाव थांनायानो दाथ' डिग्रियाव फोरनियाव थांजायाखैनो जोङो बोरावबो लोगोफोरानो माथो ओंखारा जोंना राव ओ बेनि थाखायनो थांनायानो जाया बे आरो मा होनना थांनो जायोना लोगोफोरा रेडि जायाबा नंगो
उम
उम
शिबसागराथ' आरो जोंनि ओरै सानजाथिं खाथियानो जायो।
औ जोंथ थांफेराखैनो एखे आरो अरुणाचलफोरखि थांफेराखैनो गहपुरावथ' जोङाबो आलासि दङ दंनाया थेवबो थांफेरा जोङो बे जोंनि ओरै सोमोन्दोआ आबैमोननिफ्रायसो जायो नालाय जों आरो बे थांफेराखै
जोंनाथ' आरो गफुरजों ओरैजाय अरणाचलजों ओरै नांजाबनाय जाखायो नालाय
औ नोंसिना खाथि जायोना गफुरा
थांबाय थानायानो जायो
औ
आरो एसे एनै बेरायनोबो बेयावसो थांखायो नालाय
औ माजों थाङो नोंसोरलाय
जोंथ' आरो खनफ्रोमबो लोगोफोरजों बेरायबाथ' जोंना बाइक स्कुथिजो थाङो आर आरो ओरै न'खरनि फेमिलि बेरायबाथ' गारि गिदिरजों थांबाय
औ
आरो बांसिनानो जोंना फेमिलिफोराव एसे सिख्ला सिख्लासो दं नालाय बिसि बिसोरसो बिसोरनो लांफाखायो नालाय इसोरजों थांफाबाय थानो मोनो
लोगो बिदिनो सिख्ला लोगो थाबाथाय बेरायनो मोजां जायो आरो जोंहाथ' रावबो लोगोफ्रानो गैयानो उन्दै गोजासो गासिबो हौवाफोर गोजा आरो हिनजाव लोगोयानो गैया आंल' गेदेर बायदि जाहैयो आरो सोरजों थाङो बिदि जेरैबाबो टाइमखौनो मोना थांनोनो
ओम
दाथ' आरो मेसेङावथ' आरो पिकनिक जानायाथ' जाखायो नालाय जायनाबो पिकनिक जानाय मानाय गासिबो बेरायखायो मेसेंङाव
ओम
थान्दाबो जायो बेहायनो आराम मोजां जायो आरो
बेरायबाथाय गोसोफ्रा एसेबाबो मोजां मोनो एसेबाबो नलेज मोनो गोसो फ्रा सोलायबोयो सोरबा एसे बोरैबा जाना थानायफोरखौबो एसे फेमिलिफोरा बेरायनो लांबा एसेबाबो मोजां मोनबोयो आरो
ओम ओं बाहेरनि बारहावाबो जानो नांगोन ना
आरो नोंनि माबा मोनसे खामानि मावनायफ्रानो बेरायनायजोंसो जाखायोना नों थांबाय माव बाय ओमफ्राय नों बेरायनानै फैनाय जाबाय
औ
तेजपुरफोराबो जोंनि खाथियानो
औ।
बारलांबाय थानाय जायो होमबाबो जों एफा बिदि बेरायहैबाय थानाय जाया आरो लामायालाय जोंना बेजोंनो थांलाय फैलायखा
ओ गुवाटिफोराव फैफैरबायना नोंसोरो गुवाटि
गुवाहाटियावबो थांबायानो थायो
ओम माजो फैयो नोंसोरो गुवाटिफोराव फैबा
जोंथ' ट्रेनावसो थाङो
औ नोंसोरनि गहपुरनिफ्राय डाइरेक्ट ट्रेन मोनो नामा गुवाहाटिसिम
गफुरनिफ्राय जोङो उदाल जेनेबा जोंनि गफुरनिफ्रायथ' उदालगुरिसिम सिमावथ' साराय सारिथायावसो मोनहै न इसे सान मोनाखायो ओमफाय जोङो उदा उदालगुरियाव बिदिनो जोङो जोंनाथ' आंथ' बांसिन उदालगुरियावनो थाखायो नालाय ग बिनिबाबो ओमफाय बेहाय बेयाव हर थाहैबाय हर थानानै अखानायै फुंनि फासथायाव ट्रेन दङ डाइरेक्ट गहाट थि मोनहैयो रङियाव सोलायनाङा बेजों थाङो जों
अ
ओमफ्रायबा आरो हरनि ट्रेन दङ ओमफ्राय हरनि ट्रेन जों मोनहैयो ओमफ्राय जों हरनि ट्रेनाव थाङा माने।
औ औ
जों थांबाबो बिदि खालामबाय थायो।
ओं गोजान गोजान आरो गोजान बेलेग जायगाफोराव सिलंआव थांबायना थाआखै नोङो?
सिलंआवबो थांखांबाय जोंहानिया आबौआ माने सिलंआवनो बे पलिस बाजार नामा बे खाथ थियावनो जब मावोमोन नालाय बेयाव
मोजां आरो बेरायनो सिलंफोराव थान्दाबो नालाय थान्दाबो जायो। ओम दा गरम बोथोराव खस्थ'बो मोनोलै गरमबाथाय बेरायनो।
ओम गरम बोथोराव खस्थ' जायो आरो नों
थांनो मोनबा मोजां जायो आरो दा बायदियाव
आरो सोरबा बायदियाथ' प्रेसार बारा थायो बेफोरथ' गरमाव आरो बेरायनो हाखाथारा।
उम हा-हायोबा थानदा जागायफोराव थांनो नांगो आरो दाबायदि बे तावांफोरावबो मोजां जायगा दाबायदियाव ना थान्दा जायोना।
ओम दाबायदियाव बांसिन गोजां बोथोराव थांनाय खस्थ' मोनहैदों।
ओं गोजां बोथोराव ओरैनो थान्दा जाखोया आरो बांसिन थान्दा मोनहैगोन आरो एयाव जों।
उम आरो दा थ' सेरगावआव आपेल बिबारा बारखांखोना माखो बेयाव थांनो सानदोंमोन।
औ ओं लोगोफोरजो नामा?
ओं लोगोफोरजो।
उम
लोगोफोरजों माने दाखालैसो आनैया अवान इयार्स जाबाय आरो हाबा जानाय बाबानि बिमायनि फि साजोआ ओमफ्राय माने बिसोरो थांनो हन्दोंमोन आरो ज'नो बेहाय।
औ ओम दा आरो इसे न'फोरावथ' दा दैज्लाङाव गिथावथावबो आरो इसे
औ आरो दा लामाफ्राबो थिग गैयाना।
देसलाइट जायोना देसलाइट जानायनि चान्स थायो अखाफोर हाबाय थाबाथाय हाजोफोराहाय।
ओम
गिथावथाव जायो बेयावबो थाङो मानसिफोरा।
औ
उम
होनबाबो दाबायदि दैलाङाव बेरायनायसै अखा बोथोर आरो गरमाबो बांसिन गरम बेरायबाबो एसे खस्थ' जायो आरो
गिथाव जाखायो इसेबाबो औ थान्दायाव मोजांसिन जायो इसे।
थाखाय फरायनो थाखाय दासो जुलाइ मासावसो दासो सामार भेकेसन होयोना आरो
औ
दासो बेरायनो थाइम मोनो आरो ओमफ्राय जोंहा आरो दा बेराय नेनो गोसोयानो जाया दा।
औ नोंस्राबो होबाय नामा सामार फेखेसन होबाय।
हो?
जेनेबा जोंनाथ' एडमिसन खालामामनानै ओरैनो ओम ओमफ्रायथ' आरो आगस्ट'निफ्रायसो डायरेक्ट
ओं क्लास जाथ'खाय ना दा गोदान एडमिसन लानो
ओइ बिनानाव मोना बन्द' होबाय न'आव बिनानावा माबा बेरायनो लिंबाय दङ
बहा?
बै बे बाक्साथियाव बाक्सायावनो थाङोनो
अ बाक्सायाव एसे जायगा गैयालै नायथावना
माने जेनेबा बेथ' थांफेराखै नालाय
ओं थाफेरैआरो मालाय जायगायाव थांनो लुगैयो आरो। दा जोंबो नोंसोरनिखि थांनो लुगैयो नोंसोर जोंनिखि फैनो लुगैयो बिदि आरो गाव औ जायगाखौ मोजां मोनखाया नालाय बेलेगाव एसेबाबो नायहैनो लुगैयो मालायनि जायगाखौबो
आरो गाव गावनि जायगायावथ एसे एनैबाबो गिदिंबाय थानायानो जायो। जेनेबा बेरायहैयाबाबो मायबा मोनसे खामानिफोर जेनेबा मावनो थांबानो बे फ्रावनो बेरायबोनायाथ' जाखायो
औ दे होमबा ना। टाइ मा जाबाय दे ओं ओं दे।
ओं